खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों दे नोंथां
नोंथाङा दायो फ्रि दंथ'योब्ला आङो नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव रायलायनो हरदोंमोन नोंथां
औ थारैनो नंगौ आङो दायो फ्रियैनो दंथ'यो नों नोंथां ओ रायलायनो हागोन दे नोंथां
औ नोंथां बिदिब्ला जोङो दा जोंनि बर'नि जेनाखि बयनिफ्राय देरसिन फोरबो जायखौ जोङो होनो रंजा बैसागो दा बे बैसागुनि बागै आं नोंथांजोंखौ दसे सावरायनो गोसो जादोंमोन नोंथ थां
औ नंगौ थारैनो ओ रायलायनो हागोन नोंथां जोंनि बैसागुनि सोमोन्दै
औ नोंथां दा बे बैसागोखौ नों थांनि ओनसोलजों माबोरै फालियो नोंथाङा आंनो एसे फोरमाय ना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां ओ जोंनि ओनसोलाव माबायदि फालियो बेखौ आं नोंथांनो फोरमायनो हागोन अब्ला जोङो जागायनोसै नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां
बैसागुआथ' बर'फोरनि मोनसे बयनिख्रुइबो माने देरसिन रंजाजलि फोरबो होननानै जोङो बेखौ गो गोदो गोदायनिफ्रायनो जेब्लानाखि बर' हारिया दङमोन आरो जेब्लानाखि बर' हारिया रायजो जाबोदोंमोन बै समनिफ्रायनो बर' हारिनि थाखाय बे बैसागु फोरबोआ बर' हारिनि आमाय थख्ल' आरो बिखानि खावसे होननानैबो बेखौ बुंबोदों नङा होमब्लाओ जाय फोरबोआव माने जेसेबांखि बोराय बेन्थ' सेंग्रा सिख्ला थाया मानो गासैनिबो गोसोआ मा जायो जोंना रंजाखाङो आरो गोदान बोसोरनि ओ जि ओ बार मोननायजों नङा होमब्ला गासैबो ओ सुबुङा जेसेबांखि माने दुखु दाहायाव थायाथों मानो बैफोरखौ ज्राब गारदों जोङो बैसागु फैयोब्ला दा गासिबो माने रंजायो आरो दा आङो बैसागुआ मा माबारै फालिनाय जायो बेनि सोमोन्दै नोंथांनो फोरमायनोसै नङा होमब्ला
औ नोंथां नंगौ
ओ बैसागुखौ जोङो जोंनि ओनसोलाव ओ बेखौ ओ जोङो गिबियावनो ओ सैथ' दाननि जेहुथु' जोबथा सानखालि जोङो मोसौनि बैसागु नङा होमब्ला मोसौनि बैसागु महरै बेखौ ओ खुंनाय जायो बा फालिनाय जायो आरो बेखौ माबायदि फालियो होननानै बुङोब्ला जोङो जेब्लानाखि माने सैथो दानानि जोबथा सानखालि जोङो मोसौ बैसागुखौ ओ फालिनो थाखाय बैस सैथ' दाननि जोबथानि जि गिबि नङा होमबा बिनि जोबगोननि ओ सानसे सिगाङावनो जोङो ओ जेरै मोसौ थुखैनो नांगौ जानाय ओ जिखिनि जोंनो ओ जेरै जोंहा नोंथाङाबोथ' मिथिखागौ नङा होमबा? गोबां रोखोमनि जोंनो मै मैगं मैला बा बायदिसिना बिफां लाइफां जोंनो मोसौ थुखैनो थाखाय नांगौ जायो आरो बैफोरखौ गिबियावनो माने सिगाङावनो जों मा खालामना दोनो नागिरग्रोनानै बेखौ दोननाय जायो आरो आरो बेयाव जोङो मा मा बेखौ नागिरना दोननाय जायो होननानै बुङोब्ला आं नोंथांनो फोरमायलांनोसै गिबियावनो जोंहा जोंनो लाव नांगोन नङा होमबा बेनि उनाव फान्थाव आरो बिदिनो दिग्लि लिथि बिफां
औ
आरो लोगोसेनो हालदै बेफोर गासैखौबो नांगौ नांगौ जेसेबांखि मुवा बेसादफोर दं बेफोरखौ गासैखौबो नागिरजोबनानै सानसे सिगां सिगां बेखौ मा जोंना जगार खालामनानै बा लाग्रोनाय जायो आरो। बिनि बिनि उनाव जोंहा जाय जायनि न'खराव मोसौ दङ' बै मोसौ गोनां न'खर फोरा जोंनिया मोसौखौ बिनि अखानायै थुखैनो थाखाय जोंहा लाहार फाहार खालामो आरो जोंथ' औ गोदो गोदायनिफ्राय गोदो गोदायनिफ्रायनो जों मिथिखानाय बर' हारिनि गेजेराव मोसौआ माने लोखि महरै अरायबो ओ सानबो जादों। आरो जों बेखौबो साननानै लायो जायनि न'खराव मोसौ गैया नङा होमब्ला बिनि नखराव जोंहा लोखियानो गैया होननानै साननाय जायोमोन आरो गोदो गोदाय नाथाय बे साननाया आथिखालाव एसे खमायलांनायखौ जों नुनो मोनदों अब्लाबो जाय जायनि न'खराव मोसौ दं बे न'खरफोरा मोसौखौ थुखैयो आरो थुखैनो थाखाय जोंहा बिलो नङा होमबा नङाबा फख्रि फुख्रि औ बेफोरबायदि दैमा बेफोराव जों लांनानै मोसौखौ फालो फालो बा गासैबो खौसेयै ज'यै जों बेखौ थुखैनाय जायोमोन आरो गोदो गोदाय बेबायदिनो बै हानानै लानाय जेसेबांखि मुवा बेसादफोर गैया माने बेखौ जोङो मोनसे थेङलनि थेङल जिरनानै हो थेङल जिरनानै बेखौ जोङो माला माला बायदि बे खौ सुनानै लानाय जायो आरो आरो बे मालाखौ जोङो थांनानै जेसेबांखि जोंनि बा न'खराव न'फोर थाया मानो बै न'फोराव जों बेखौ थुनो थाखाय मा खालामनाय जायो बेखौ जगार खालामनानै लानाय जायो आरो जेब्लानाखि जोंनिया बैसागुआ मोसौखौ थुखैगोन ओइदिनखालि बेखौ थुखैखांनायनि उनाव आरो आंनिया बुंनाया मोनसे थालांबावदों जेब्लानोाखि जोंहा मोसौखौ थुखैगोन औ बिनि सिगांनो जोंहा मोसौनि जेसेबांखि मोसौनि आसुगुरफोराव जों थाव फोननानै लानाय जायो आरो आरो लोगोसेनो मोसौनि जि ओ मोदोमाव जोङो फाख्रा सिख्रा दागो फोननाय जायो आरो बै दागोखौ ओ फोननो थाखाय जों मा खालामो ओ सोरबाया ओइ ओंखाम संग्रा दोनि हांगारखौ बुख'नानै थाव गुबैजों लगायनानै बेखौ इन्दिनि ओ सथाम हास'नानै मोनसे ओ खा--थाबना लानानै बेखौ जोङो बेजोंनो लगायनानै फोननाय जायो आरो जेरै जों फाख्रा सिख्रा नुनो थाखाय औ समायना नुनो थाखायबो बेखौ फोननाय जायो। बेनि उनाव जों जोङो मोसौखौ थुखैनो लाङो आरो थुखैनायाव जोंहा ओरैबायदि मेथाइखौ ओ रोजाबनाय जोङो ओ खोनाबोबाय थादों आरो जोंनि ओन सोलावबो बेखौ रोजाबनाय जायो आरो नङा होनबा? औ बे मेथाइ आनो जाहैबाय जोंना लाव जा, फान्थाव जा बोसोर बोसोर एर हानजा हानजा बिमा गायदे बादि दा जा बिफा बलद बादि जा बेफोरबायदि मेथाइ रोजाबनायनि गेजेरजों मोसौखौ जोङो ओ थुखैनाय जायो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
नानै फैखांनानै जोङो जिखिनि ओ बै माला सुनाय दं बे मालाफोरखौ दैमानिफ्राय ला बोनानै ओ बै ओ माबायाव ओ न'नि उखुम मुदाफोराव जों बेखौ
औ नोंथां नंगौ।
ओ थुनानै दोनफैनाय जायो आरो। बेबायदिनो आरो मोसौ-मोसौफोरनोबो जोङो गोदान गोदान बे दिरुंफोरखौ गानहोनाय जायो। दिरुंखौबो जों गोदान होनाय जायो। बेबायदिनो जोंहा मोसौ बैसागुआ ओ जोबनानै थाङो आरो।
औ नोंथां नंगौ दा जोंनिथिंजायबो नोंथाङा जेरै होनदों बेबायदिनो फालियो आरो जे जोंनि रंजालि बैसा गुखौ। संक्रान्दि संक्रान्तिबो होननानै बुंनाय जायो बे मोसौ थुखैनाय दिनखालि। जेरावहाय जोङो गो खा, गोखै बेफोरखौ बुथुमजोबनानै बेदरफोरजों बा माबा मोनसे मुवा बेसादफोरजों जोङो एवनानै जेनाखि जोंनि ओ लोंग्रा जौ सेरेबबो होननानै बुंनाय जायो बेफोरखौबो जोङो लोंनाय जायो यो आरो। आरो जोंना जेब्ला मानसि बैसागोआ जायो अब्ला जोङो फुङावनो दुगै स्रां लोबस्रां जोङो देलायफब माफब गिदिरफोरा उन्दैफोरखौ मानहोयो आरो उन्दैफोरा गिदिरफोरखौ सनमान लायो। बेबायदिनो न'खर न'खर थांनानै गिदिंबायो आरो। आरो लोगोसे जोङो जोंनि खाम, जथा, सिफुं, सेरजा, खौ लानानैहाय न'खर न'खर खुगा मेथाइफोर खननानै बे रंजालि बैसागु गोखौहाय जोङो बारहो हरनाय जायो आरो नोंथां। बे रंजालि बैसागोखौ जोङो स्नि दिनसिमहालागै फालिनाय जायो आरो।
औ नंगौ थारैनो नोंथां जों बेखौ स्नि दिनसिम हालागि फालिनाय जायो नोंगौ थारैनो बेयो।
नाथाय गोदोनि दिनावहाय बांसिनै जे खुगा मेथाइफोर खननानै बा खाम, जथा, सिफुं, बेफोरखौ लाना नानै जोङो न'खर न'खर मोसाबायनायखौ बांसिन नुयोमोन आरो। दानि बोथोरावथ' जोंङो बांसिनानो बे जे बक्सफोरखौ लानानै मो साबायनायखौसो जोङो बांसिन नुनो मोनसै आरो।
औ नंगौ नोंथां अब्लाबो ओ जि जोंनि हारिमु नङा होमब्ला बे हारिमुखौ जोङो लांनो थाखाय ओ जोङो बा न'खर न'खर बे खौ‌ खाम सिफुंजों मोसानाय जायाखैब्लाबो जों बेखौ मोनसे आथिखालाव मा खालामो फांसनफोर खुंनानै नङा होमबा। फांसनफोर खुंनानै बै फोराव जोङो जोंनि हारिनि जेसेबांखि ओ बबेबा मेथाइ रोजाबनाय बहाबा मोसानाय बेफोरबायदि आयदाफोरखौ लानानै जोङो फांसनफोरखौ खुंनानै जाहाथे जोंनि हारिमुवा अरायबो थाबाय थायो औ बेफोरबायदिनि थाखाय बेखौ गिदिर गिदिर प्रग्रामफोर बानायनानै हाबाफारिफोर लानानै जों बेखौ‌ खुं फुंनाय नुयो आरो आथिखालाव नङा होमबा नोंथां औ औ ओम बेखिनियानो ओ जोंनि जि बैसागु नोङा होमबा बे बै सागुआ बेबायदिनो रंजा बाजायै जोबनानै थाङो आरो औ। इयुन समावबो जों जोंनि जिखिनि बैसागु बा जोंनि जि हारिमु ना बेखौ जोङो अरायबो लाखिलांबाय थानांगोन आरो बेनि था
थांनांगौ।
जोंनि इयुन जोलैफोराबो बेखौ मोजाङै आरो मोसानायफोरखौबो जों लाखिबाय थानांगोन अब्लासो जोंनि जेसेबांखि बैसागु नङामोन बेफोरो थांनानै थागोन नङाब्ला जुदि ओ जों बेफोरखौ लाखिलाङाब्ला जोंनि जि इयुन ना बेयो माने माने बैसागुआ माबेखौनो मिथिहैनाय नङा बेनिखायनो जोंनो औ बैसागु खौ जों मोजाङैनो फालिनांगोन आरो बिदिनो रंजानांगोन नङा होमब्ला नोंथाङाबोथ' बेफोरबायदिनो ओ मोसानाय नङा होमबा मोसानाय फोरखौ मोसायै जानांगौ नङा होमबा
नंगौ नोंथां नंगौ औ
अब्ला जोंनिखै बेफोरबायदिनो ओ खुंनाय जायो आरो नोंथां
औ नोंथां बिदिब्ला दिनैहाय आङो नोंथांजों जे बैसागोनि सोमोन्दैयै। गोबांथार बाथ्राफोरखौ मिथिनो हाबाय आरो आं जेखौ मिथिया बेखौ नोंथाङा आंनो फोरमायनानै होनायनि थाखाय आं नोंथांखौ रोजा रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय आरो नों
औ नोंगौ नोंथांनि सिमबो ओ नोंथाङा बेफोरबायदि ओ जि माने जोबोद मोजां सोंथिखौ खालामनायनि थाखाय बा बेनि गेजेरजों जों सावरायलायनायनि थाखाय नोंथांनिसिमबो आं बे समाव आंनि गोरबोनिफ्राय साबायखरखौ बाव हरबाय
नोंथां बिदिब्ला दिनैनि थाखाय दोनथ'लायसै नोंथां।
औ दे अब्ला बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नोंथां दे।